हेल' नोंथाङा औ खोनादों दे दा नोंथाङा होमबा मा बायदि दङ?
औ औ नोंथाङा आं दा ओरैनो दङ नोंथां नोंथाङा मायाबाफोर खामानि मावबायदों नामा?
ओहो आंबो खामानि मावाखै आंबो फ्रियानो दङ दा ओ आनि कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैदों जे नोंथांजों एसे सावरायनो होननानै आङो ओ कल खालामदोंमोन आं सावरायजानो सावरायनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन नोंथां।
औ दा आं सावरायनो लानायनि ओ सावराय सावरायनो लानायनि मुङानो जाहैदों जे सानफ्रबोनि सानफ्रोमबोनि जिउ सानफ्रोमबोनि जिउनि बाग गै नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ नोंथां जोङो सानफ्रोमबोनि जिउआव बिदिनो जोङो ओ गासैबो ओ दानि जुगावथ' जों गासिबो बेस्थ'आनो थायो नङा होनबा नों थां औ औ जों बिदिनो सान फ्रोमबोनि जिउआव जों गावबा गाव गावबा गाव खामानियाव एसे बेस स्थ' थायो आरो सोरबा सोरबा बिदिनो ओ खामानिफोरबो एबा हाजिरा खामला बेफोरबायदि मावनानै थायो।
औ नंगौ।
ओ नोंथाङाबो एसे ओ बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नों थां जे सान फ्रामबोनि जिउ होननानै बुङोब्ला जोङो ओ सानफ्रोमबो बिदिनो जोङो ओ माब्लाबा अबबा थांनो गोनां थायोब्ला माबाफोर बाजारावफोर गस्लाफोर एबा जायखि जाया जाग्रा मुवा जिनिसफोर लायनांगौ जायोब्ला जोङो बेयावबो थांनांगौ जायो आरो बिदिनो माब्लाबा बहाबा सोरनिबा हाबा एबा कास खरम थायोब्ला जों बेवहायबो थांनांगौ जायो आरो बिदिनो सानफ्रोमबोनि जिउ होननानै बुङोब्ला जोङो जे ओ न'खरफ्रावथ' जोङो मोसौ एबा बोरमा लानाय जायो। बेफोरखौबो जोङो नायनांगौ जायो। जे फुङाव सिखारनानै थाबैनो बेफोरखौबो फोथारावहाय गांसो जानो थाखाय हैनांगौ। आरो हैखांनायनि उनावहाय जोङो जेब्ला सानजौफु जायो से रिंगा अब्ला जोङो मोसौनो दैबो दौनांगौ एबा जायगाखौबो दोस्लायनानै होनांगौ। आरो बिदिनो जेब्ला मोनायो अब्ला जोङो मोसौफोरखौबो लायनांगौ जायो। सानफ्रोमबोनि जौ जिउ होननानै बुङोब्ला जोङो बिदिनो गुबुन गुबुन रो रोखोमनि खामानिफोरखौ मावनांगौ जायो आरो।
औ औ नंगौ थारैनो औ नोंथाङा दा सान फ्रोमबोनि जिउआव मा मा खामानि मावनानै मोजां मोनो नोंथां?
आं दा सानफ्रोमबोनि जिउआव जे बिदिनो फुङावहाय सिखारनानै थोरसि सुनाय सिथ्ला सिबनाय ओं ओंखाम सं नाय एबा ओंख्रै संनाय बिदिनो मोसौ मोसौ एबा बोरमा हैनाय आरो आरो बिदिनो मैगं हानाय बहाबा बेरायनो थांनाय बिदिनो माब्लाब बा आरो आलासिफोरबो जानो थांनाय जायो बेफोरखौबो जोङो मोजां मोनो। आरो बेनि उनावहाय जोङो फरायसालिफोराव थाङोब्लाबो जोङो लोगोफोरजों जहै थानानै रंजा खुसि एदावलायनानैबो मोजां मोजां मोनो आरो बिदिनो न'आवहाय जोंनि न'फ्रावथ' बिदिनो ओ माइखौ जानो थाखाय लामनानै फोराननाय जायोना अब्ला जोङो बेफोराव बो आइ एबा आफाजों लामनायायावहाय हेफाजाब होनानैबो जोङो मोजां मोनो। बिदिनो सोरबा ओ खायफा मानसिया जे हारसिं खस्थ' खालामदोंबा जों बेवहाय एसे एनै हेफाजाब खालामफाना होनायावबो जों गोजोननायखौ मोननो हायो आरो
औ नंगौ थारैनो औ
बिदिब्ला नोंथाङाबो बेनि बागैनो एसे फोरमायनानै होलांदो एसे
औ नोंथां दा सानफ्रोमबोनि जिउ होनोब्ला आंबो बिदिनो ओ फुङाव सिखारनानै बिदिनो थोरसि खुरै सुना एबा ओंखाम सङो। बिदिनो ओ लोगोफोरजों बहाबा लोगोफोरा बेरायनो थांनो लिंबा आं थाङो बिदिनो न'नि बोरमा मोसौ दाउ बेफोरखौ नायनानैनो जोङो सानफ्रोमबोनि जिउखौ बारलांहोनाय जायो आरो बिदिनो फरायसालियाव थांनानै लोगोफोरजों रायज्लायनानै गोजोनो बिदिनो बायदि बायदि खामानिफोरखौ जों मावो आरो सानफ्रोबोनि जिउ थ' जोङो ओ गासिबो खामानिखौ मावखानांगोन नङा होनबा?
औ नंगौ।
बेबायदिनो जोङो सानफ्रोमबोनि जिउखौ जोङो सानफा एफा बारलांहोनो हायो आरो। बिदिनो गावबा गावनि थांखिफोरखौबो जों होसोयो
औ नंगौ।
नोंथाङाबो मायबाफोर औ सानफ्रोमबोनि जिउआव नोंथाङाबो मायबा फोर आ थांखिफोर लानो लायो नामा नोंथाङा?
औ जे बिदिनो आंनि थांखिफ्रा बिदिनो माब्लाबा फरायसालियाव थांनांगौ आरो माब्लाबा जाय समाव ओ जोंना ओ फरिखाया मा होनो। कलेजावहाय माब्लाबा इगजाम जायो अब्ला समाव जोङो। बे समावहाय गावनि समजों लोगोसे खारफानानै थांनांगौ जायो। बिनि उनावहाय जोङो बेवहायनो। ओ जेरै आ आनजादफोरखौ बिजोंनो समजों लोगोसे खारफानानै बेनि सोंलुफोरखौ सों सोंलुफोरनि बाग जाय गासिबो फिननायखौ होनो गोनां जायो।
औ थारैनो।
आरो बिदिनो जों जेब्ला फरायसालियाव थाङो अब्ला जोंखौ जेब्ला फोरोंगिरिया फोरोंगिरिया फोरोङो अब अब्ला जोङो ओ मोजाङै ओ ध्यान होनानै खोनासंनांगौ जायो एबा बिसोरनि सोंलुफोरखौ जोङो फिननाय होनांगौ जायो। बिदिनो ओ माब्लाबा जोङो ओ बिदिनो जायगा साफा खालामनाय एबा बहाबा थांनाय बिदि थांखिफोरखौ जोङो जाफुंहोनो थाखाय नाजानायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ नोंथां। दा नो नोंथाङाबो माबाफोर सोंनो सो सानदों नामा नोंथाङा?
औ सान्दों। जे ओ नोंथाङाबो ओम सानफ्रोमबोनि जिउआव ओ माबे माबे ओ थांखिखौ जेनेबा जाफुंहोनो सानो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ नोंथां ओ बिदिनो ओ थांखिफोरखौथ' गोबां साननाय दं नाथाय थांखिफोरखौ बिदि ओ जाहोनो होनबाबो हाया नालाय नोंथां बिदिनो जों थांखिखौ जोङो होसोनाय जायो आरो जेरै खस्थ' खालामनाय जायो जोङो जेरै पुलिस फोर बा साख्रि लानो थाखाय जोङो खारनाय बारनाय फिल्डफोराव थांनानै बिदिनो प्रेक्टिसफोर खालामनाय जायो आरो नोंथां। आरो जोङो औ औ जोङो बि दिनो आरो ओ सानफ्रोमबोनि जिउआव जोङो बिदिनो गोबां खस्थ' सहायबोनाय एबा खस्थ' मावबोनाय मानसिफोर दङ नालाय नोंथां जों बेफोरखौ नुबाथाय जोङो एसे एनै मदद खालामनानै जोङो जोंनि ओ जेन'बा जोंनि गोसोफोरखौ एसे मोजां मोनो गोजोननाय मोनो आरो।
औ थारैनो नंगौ।
खस्थ' नुनाय मानसिफोरखौ एसे मदद होनांगौ जायो आरो। बिदिनो जोङो सम खौ बारलांहोनाय जायो।
औ। थारैनो नोंगौ।
ओ नोंथांमोननिथिंबो बिदिनो गोबां मानसिफोरानो बिदि ओ थांखि होसोनाय बा बिदिनो खारनाय बारनायफोरखौ
औ औ खालामो। आं नुनो मोनदों जे जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो खायफाया दिडिफेन्स लाइनाव सा जब नागिर साख्रि नागिरोब्ला नाथायथ' प्रेक्टिसनि गोनांथि जाखायो। अब्ला बेनि थाखाय ओ जोङो गावनि नाजानानै एसे फरायनोबो लेखाफोरखौबो नायनो गोनां जायो। बिदिनो मा मा रोखोम खोमनि सोंलु फैयो आरो बेनि बे थांखिनि थाखाय आरोबाव डिफेन्स होननानै बुङोब्लाथ' जोङो खारनाय एबा बारनाय बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनिबो एसे रोंनांगौ। बेनि थाखाय ओ जोङो बिदिनो बे फुङाव फुङाव थाब सिखारनानै खारनाय बारनाय बिदिफोरखौ जों गेलेग्रा फोथाराव नुनो मोनो आरो बेलासियावहायबो जोङो बिदिनो खारनानै खारनाय बारनाय बिदि थांखिनि थाखाय बेखिनि जोङो खस्थ' खालामनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो नों
औ नंगौ नोंथां ओ बिदिनो नोंथांनि थांखि याबो मा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ आंनि आंनि थांखियानो जाहैदों जे आं आंबो सानो बिदिनो ओ ओ जा थांखि बेनि थाखाय आंबो जोबोर खस्थ' खालामगासिनो दङ जे आङो आंनि थांखिखौ जाफुंहोनो थाखाय अब्लाबो जोङो खाफालनिबो बाथ्रा थायो। बेनि थाखायनो जोङो हाजासे नाजाबाबो हाजासे प्रेक्टिस खालामबाबो जोङो जाफुंसार होनो हाया जायो आरो माबा ब्लाबा बिदिनो आरो सानफ्रोमबोनि जौ होनानै जिउ होनानै बुङोब्ला जे हिन्जाव माहारिफोरा जोबोर खस्थ' खालामनांगौ बिदिनो माब्लाबा माइ गायनांगौ बिदिनो खाय फाया हाजिरा लायोब्लाथाय बेवहाय मावनो थाङोब्ला माब्लाबा न' लिरनाय बिदिनो बानलु खानाय बिदिनो बायदिसिना रोखोमनि फटल खांख्रिखला बिदिफोर खानाय खाव आरो बिदिनो न'नि बायदिसिना न' लिरनाय न' साफा खालामनाय एबा सि जोम सुनाय मोसौ बोरमा लायनाय बिदि जोबोर खस थ' खालामनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो ना।
औ नंगौ ओ नोंथां जोंहा दा समाबो जालांबाय नङा होनबा नोंथां?
औ दे बिदिब्ला उनफोराव लोगो मोनफिन गोजोनथों